औ हेल' नोंथां।
औ नोंथां।
औ नोंथांजों आं दसे सम रायज्लायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
औ दे बिदिब्ला आं नोंथांजों दिनैहाय दा कासारिस' बिजाबनि सोमोन्दै सावरायनो नागिरदोंमोन नोंथां।
औ नोंथां।
औ नोंथाङा बिनि सोमोन्दै आंनो फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां। दा कास आ आ दा कासारि बेयो गिस थिसोनारिफोरनि आखाइयाव जोनोम मोन्नाय गांसे बिजाब। रेबार नि सिथ नि एन्डेलनि बियो गांसे बिजाब। बिथां रेबारनि सिद नि एनडेलनि था कासारि बिजाबा बर' थुनलाइनि गांसे गोग्गो जोलै आरो दलिल होननानै जोङो बुंनो हायो।
औ औ
मिसिनारि मुग गायाव खृस्टियान मिस सोनारिफोरजों सोरजि जानाय बिजाबफोरनि गेजेराव बयनि ख्रुयबो गोहोम गोनां सि सिन बिजाब होननानै जोङो दाका सारिखो जोङो बुंनो हायो नंगौना नोंथां? औ बे बिजाब खौ सिटनि एन्देला आगोलावनो लिरदोंमोनब्लाबो बिथाङा जिगुजौ स्नि माय थाइयाव रुंसारि जानायनि उनावसो बै समाव समनि आसाम आरो बेंगल खौ गावसोरनि खुंथायनि आवथायाव लानाय इंराज सोरखारा जिगुजौ जिसे मायथाइआव सेबखांनानै दिहुननायखौ दिहुननानै फोसावनायखौ जोङो मोननो हायो।
औ नोंथां औ नंगौ नोंथां।
कासारि बिजाबनि आयदाफोरा महरै दा कासारि बिजाबनि आयदा जों गिबियावनो बर हारिनि जारिमिन एबा बर' हारिनि गुदिनि सोमोन्दै लिरनाय बाथ्राफोरखौ जोङो मुं खनो हायो।
औ औ नोंथां।
बेनि उनाव बर' हारिनि आसार खान्थिफोर रायजो खुंनाय नेमखान्थि फोरनि सोमोन्दैबो बे बिजाबाव लिरनायखौ जोङो मोननो हायो। बिनि अनगायैबो बर' रावखा रावखान्थिनि सोमोन्दै बेवहाय एसे सिनायथि होनायखौ जोङो मोननो हायो खुगा थुन्लाइ एबा सल' बा थाफोरखौ बे बिजाबाव सरजाबफानानै दोननायखौ जोङो नुनो मोननाय जायदों नोंगौ ना नों थां
औ
बर'फोरनि आसारखान्थिनि सोमोन्दै लिरनाय सावरायथाइफोराव बर'नि बैसागु रंजानायाव खननाय खुगा मेथाइ दोंनैसो होफादेरनाय खौबो जोङो नुनो मोननाय जादों नोंगौना नोंथां? थामहिनबा दा कासारिस बिजाबखौ गांसेयैनो जारिमिन रावखान्थि आरो सुबुं थुनलाइनि बिजाब होननानैबो जोङो
औ, औ नोंगौ नोंगौ नोंथां।
एबा जारिमिन आरो रावखान्थिनि खोन्दोआ इंराजिलाव रावजों लिरजानाय आरो सुबुं थुनलाइ एबा सल'बाथा बाहागोखौ रमान हांखोजों रावाव लिरनानै बे बिजाबखौ सेबखांनाय जादों।
औ।
सुबुं थुनलाइनि फुं खा महरै बे बिजाबा गांसे बर' राव थुनलाइनि बेसेन सेन गोसा सोर जि नंगौना नोंथां?
औ।
बे बिजाबाव बिथाङा गाव लिरनाय रावना रावनिनि सल'खौबो एन आवट लाइन ग्रामार अफ दा कासारि बर' लेंगुवेज बिजाबनिफ्राय दैखांनानै होनायखौ जोङो नुनो मोनदों नंगौना नोंथां? लोगोसे एन्डारस सननि आ कलेक्शन अफ कासारि फल्क टेल्स एन्ड राइम्स बिजाबनिफ्राय दैमा दैसानि खौरां सासे अलसिया थ'नि खौरां बामान आरो सा नखरनि खौरां आब्रानि खौरां। मोख्रा आरो सेस्रानि खौरां आरो सासे फालांगि थ'नि खौरां बाथ्रा बेयाव खौ जोङो नुनो मोननाय जादों।
ओ।
गोजौआव मुख'नाय सल'बाथाफोरनि अनगायैबो बे बिजाबनि मोनसे एसे मुख'जाथाव बाथ्राया जादों बेयावहाय सिटनि एन्देला माखासे खुगा मेथाइफोरखौबो बुथुमनानै दोननायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों।
बैफोर खुगा मेथाइफोरनि गेजेरजों। बर' हारिनि गोग्गो हारिमुनि नेरसोनखौबो मोनदांनो मोनो नंगौना नोंथां?
औ।
दा कासारिस बिजाबाव थानाय दोंसे खुगा मेथाइनि गेज बैसागो रंजानाय बाजानायनि सावगारिया माबायदियै बेरखांदों? जों मेथाइफोरनि गेजेर जों जोङो मोननो हायो।
औ।
जेरै
औ।
आगै बैसागि फैदों नों दाना बोथोरा जानायखाय रंजागोन जों। सिख्ला बैसागिया थाब ओंखार बोनो हाया मात हिनजाव सिख्लाफोरनो गाननाय जोमनायाव एसे सम नाङो बिनि खायनो बियो सेंग्राखौ बोराबा लाबानो दसे नेथ'नो मेथाइजों गाब हरदों ओदा फुवाराम लो लोगो लोगो थांदों गामसा होदों। फालि होदों मानो साबदाम बिसोर सानैजों उन उनाव लोगोसे रंजा बाजा ओंखारनानै सासे आंगो फारियानियाव, बैसागोनि थाखाय दाउ अमा सिथारनो एबा जुरिनो थिनहैदों। बेफोरबायदि गोबां खुगा मेथाइ जोङो नि एण्डेलनि दा कासारि बिजाबाव नुनो मोननाय जादों। दां जेरै आदारु उना फारिया ओइ फारिया नामैसो गुमैसो। फारिया आदा फारिया अमा मासे अनो जुरिया आदा जुर दाउसा मासेयाखौनो जुरिया आदा जुरिया द गुबुन दोंसेबाव मेथाइयाव बेरखांदों गोसो थोनाय गारजानाय। सासे सिख्लानि बोराबनाय। आरो मुगैनायनि हांमा।
उम औ औ
बिखौ गोसो थोनाय सेंग्राया गुबुन सासेखौ सो हाबा खालामबाय। नाथाय हाबानि साननैसो उनावनो बिसि गोदाना थैना थांबाय बियो दा मा खालामनो सानै हयै गाव गोस गोदो गोसो थोनाय सि सिख्लानि सिखायाव मोजां मोननो गा नानै थांफिदनो नाथाय सिख्लाया आरो बेखौ फोथायफिनबावनो एबा नाजाव फिनबावनो हालिया बेनिखायनो दोंसे मेथाइनि गेजेरजों बुसरन खुरुन हरदों जेरै दां दालिया दां दालिया मोजां मोजां गानब्लाबो नोंखौ नांलिया नोंखौ नांलिया बेफोरबायदि गुबुन माबा बिब बिबार मु बिबार मुगानि आगोल सोरजिजानाय बर' थुनलाइनि बाथ्रा सावरायनो थांबोला मिसनारिफोरनि बुथ सल'बाथा आरो खुगा मेथाइफोरनि बाथ्राखौ मख'नांगौ जानानै फैयो
औ नंगौ नोंथां।
जों सावरायबोनानै जों बेखौनो फोरमायनो हायोदि रेभेन सिडनि इडनेलनि दा कासारि बिजाबा बर' राव थुनलाइ जौगानायाव गोख्रों बिफाव लानाय बाथ्राखौ जोङो गोख्रों रावजों जोङो बुंनो हा दा बुंनो हायो होननानै बुंनांगोन दा बिद बिदिब्ला नोंथाङा दा कासारि बिजाब नि सायाव बो आंनोबो एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ औ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो दा कासारिस बिजाबा जादों माने रेफार चिटनि एडेलनि ओम नाइन दिन इलिफेनाव माने सेबखांना दिहुननाय गांसे बिजाब मिथिबाना नोंथां औ बे बिजाबाव बर'फोरनि माने गोदो गोद दैनि मेथाइ सल' बाथा बेफोरनि माने सोमोन्दै बेयाव बेवहाय रेफारि सिटनि एन्देला लिरनानै दोनलांदों मिथिबायना नोंथां औ। बे बिजाबखौ जोङो गावसोरनि रमान रमान हांखो जों लिरना दोनलांनायखौ जोङो मोननो हायो। औ। बे बिजाबा जादों गोदोनि बेसोर फैजेननाय ख्रिष्टान मिसनारि बै समावनो दिहुननाय बियो गांसे बिजाब। मिथिबायना नोंथां नों बुंलांनाय बायदिनो बे बिजाब बाव गोदोनि जोंनि बर' हारिनि ओ मेथाइनि सोमोन्दै बिथां ङा माने बे बेबायदि फ्राय बे बर'नि गामि गामि थांनानै बर'फोरजों समाज फ्राय बा हावखा सारदु खुंनाय बेफोरबायदियाव बियो गामि गामि थांनानै बिथाङा माने बेफोरबायदि मेथाइखौ बिथाङा खारि खौ बुथुमहैदोंमोन। बर'फ्रा माबाय दिहाय सल' बाथा दंमोन मा बायदिहाय बिसोरो मेथाइ खनोमोन बेफोरखौ बिथाङा माने बर'नि गामि गामि थांनानै बिथाङा बेखौ खारिथिखौ बु थुमदोंमोन मिथिबायना नोंथां। फारिथि बुथुमनानै बिथाङा गावनि दा कासारिस बिजाबाव बिथाङा लिरनानै दोनलांदों। रेभा रिसिदनि एन्देल खौ बे जायगाहाय गामि गामि बेरायनानै सार द' बा हाबा हुखा बेबायदि थांनायखायनो बिथांखौ गामिनि मानसि फ्राबो गामि ब्राय होननानैबो बुंनाय जायोमोन मिथिबायना नोंथां।
औ औ नोंथां औ।
बिनि उनाव बि बिथाङा बेफोरबायदिनो बिसोरनिफ्राय मोजाङैनो ओ मोननाय बिसोरनि मेथाइ जेरैहाय दङ बेयाव जोंनि बर' हारि जोंनि हाबा मेथाइफोरखौ मोननो हायो।
औ औ नोंथां औ
फोरखौ मोननो हायो जोङो आरो नोंथाङा बुंलांनाय बायदि माखासे सल' बाथाफोर खौबो मोननाय जायो जेरै आब्रानि सल'बा थाफोरखौ मोनो सियान जाम्बानि सल'बाथाफोरखौ मोननाय जायो। अलसिया गथ'नि ओ सल'बाथा बेफोरखौ बेयावहाय मोननाय जायो नों थां मिथिबायना खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां खोनादों।
बेबायदिनो बिथाङा माने जोंनि बर'नि जाखिनिखौ बि थाङा खारि थि बुथुमनो हादों बेफोरखौ बिथाङा बेयाव गावसोरनि रमान हां फोरजों माने मोजाङैनो लिरनानै दोनलांनायखौ मोननो हायो नोंथां औ। बेनिखायनो बुंनाय जायो जे रेफारेन्ड सिटनि एन्देलनि बे बिजाबाबो बर' समाजनि जोबोद माने मख'जाथाव गांसे बिजाब होननानै बुंनाय जायो नोंथाङा मिथिबाय ना?
ओ औ नोंथां औ।
दिनै बिदिब्ला नोंथां बेयावनो दोनथ'नोसै
औ नोंथां दे
औ औ औ दे